औ औ हेलौ। हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
मा खालामगासिनो दं नोंथाङा दा?
दंथ'होयोमोन दाथ'।
आङो नोंजों ओ मोनसे थ' औ।
अ।
बेनिफ्राय आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा बिजि नंथ'आना नोंथां
अ रायलायनो हागोन दे नोंथां
औ स आं एडुकेसननि सायाव रायलायनो सानदों नोंथांजों
औ दे रायलाय जागोन हेलौ हेलौ
उन्दै समनिफ्रायनो ओ जेनेबा
ओंखारबाय नालाय गोबाङानो स खायनो आ बे स्कुलफोराव एडमिसन होयो आरो ना
अ
ओरैहाय ओ-ओ सिक्स बोसोर सय बोसोर फोरबासो होनाय नुयो मोन जेनेबा सरकारनि स्कुलफोराव बेबादिनो फरायै फरायै क्लास टेनसिम मेट्रिक आनजाद होखांनानै ओ हाय सेकेण्डारि फरायलायबाय बोसोरनै
ओ
औ बेनि उनाव हाय डिग्रिखौबो सोरबा हाय सेकेणडारि पास जानानै गुबुन गुबुन लाइनाव थाङो आरो खायसेया मेट्रिक पास जानानैनो थाङो मेट्रिक पास जाखांनानै खायसेया आइटि आइ लायो आइ आइ ति लायो बेफोरबायदि गुबुन गुबुन आइदायाव लाहैयो बेनिफ्राय आरो डिग्रियाव डिग्रि पास खालामखांनानै आरोहाय सोरबा सार लाइनाव थांगोन सोरबा प्रफेसार लाइनाव थांगोन जेरैहाय प्रफेसार लाइनाव थांनो थाखाय ओ एम ए फरायबाय खायसेया मेजर लानानै बेनिफ्राय आरो खायसे आरो ओरैनो टिसिं ओ लाइनाव थाहैनोबाबो टिचार हिसाबै हाय सेकेणडारिनि बि ए ड लाबाय डि ले ड लाबाय बेफोरखौ लानानै फरायहैग्रोबाय आरो बोसोरनैसो
औ दाथ' बोसोर ओं बोसोरनैखौ नांखागौ
दा फरायखांना फैनानै आरो ओ टेटफोरनि थाखाय एन्ट्रेन्स एक्जाम होनानै फास जायोब्ला ओ बा बिसोरो ओ जा एसेे हानाय फालि जेबो रोङाबा जोङो फरायखांनानै नेथ स्लेद होनानै प्रफेसार जाहैनो हायो ब गोदोनि सकुल आरो दानि स्कुलनि गेजेराव फरायनायनि गेजेराव गोबां दिफारेन्स नुयो आरोना नोंथां
ओम
जेरै बुंनो थाङोबा गोदोनि फरायसालिफोरावहाय ओ बारा क्लासबो जायामोन आरो मोजां सोलोंथाइबो लानाय नुवामोन जेनेबा
औ
गोरोंबो जानाय नुवामोन नाथाय दानि समावहाय ओ बुथ स्टुदेन्टखौ उन्दै समनिफ्रायनो गोरों जाबोखानाय नुयो जों प्राइभ स्कुलाव होनायजों लोगोसे जोंना लेंगुवेजफोराबो मोनथाम मोनब्रै थायो। ओफ्राय खायसे इंगलिस मिडियामाव होबाय आरो खायसेया बर' मिडियाम खायसे खायसेया एसामिस थ' नोंथांनि बायदिब्ला एसामिस ओ नोङा इंलिस आरो बरफ बे मोननैनि गेजेरावबो बे मोनसेया मोजांसिन होनना सानो नोंथाङा गुब मोनसे
दा
दानि समाव
बर' आरो इंलिसा मोननैबो मोजाङानो दे।
औ
बर'आव जों बर' नि थाखाय बर'आव बांसिन एसे खस्थ होनांगौ आरो ओम मा होनो हायार सेकेणडारिनिफ्रायथ इंलिस जाहैजोबो नालाय
ओं
बेनिफ्राय इंलिस मिडियामा दानि जुगाव इंलिस मिडियामा मो मोजांसिन आरो ज जेनेबा गुबुन गुबुन जायगाफोराव थाङोबा जोङो ओ इंलिस मिदियाम इंलिस रावदों अ इंलिस रावदोसो ओ रायलायनांगोन नालाय आरो बेबो सलियो खायसे खायसेयाव
अ
जेनेबा गुबुन जायगानि मानसिफोरजों आरो गुबुन हारिफोरजों गोरोबनोब्ला इंलिस रोंनाया
इंलिसखौ नांगौ जायो आरो।
औ नांगौ जायो गोनांथिथार जोबोरैनो
औ
उम बेबायदिनो जों फरायनायाव बांसिन जों गोसो होनांगौ आरोना आरो दा फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरखौबो मोजां सोलोंथायाइ होनांगौ होनना आं सानो।
ओं
सोंलोंथाइ लाब्लासो गिदिर गिदिर इन्जिनियार साइन्टिस्ट बेफोरबायदि जाहैनो हायो नालाय नोंथां
अह
दा बेबायदिनो फरायनायाव गोसो होनांगोन आरो गथ'फोरखौबो मोजां सोलोंथाइ होनांगौ। बेबायदिनो फरायनायल नङा ओरैनो ओ न'फोरनिफायबो गियानाबोथ आरो न'निफायनो मोनो। जेरैहाय आखल आखु बेफोरबोथ' मोनसे मोनसे मोजां आखु जेनेबा मोजां सोलोंनांगौ।
दानि दिनावथ सोलोंथाइफोरखौ नांथारगौ।
औ। जौगालांनो थाखाय जुगाबोथ सोलायगासिनो दं नालाय।
अह
बेबायदिनो फरायनाया गोनांथिथार जोंनि थाखाय।
अ
बेबायदिनो जोंनि जेनेबा इन्डियाया आ आसामावहाय आरो बाय आसामनि बाहेराव गोबां दिफारेन्स नुयो आरो ना जों फरायनाय‌फोर खौ जेनेबा जों बेवहाय ओ एसेबांखिनि गोरों नुवा आरो गुबुन आसामनि बाहेरावफोराव बहुत गोरों गोरों स्टु देन्ट नुनो मोनो आरो ना जोङो।
औ।
उम जेनेबा जोंनि बावहाय ओ इसेबांखिनि डेभलब मोनैनि था खाय जादों होननानै आं सानो।
अ।
बिदिनो आरो गुबुन ओनसोलाव आरो ओ मोजां मोजाङै सोलोंथाइ होसिननायखौ नुनो मोनो।
औ।
बेबायदिनो जोंनि फरायसालियाथ' गामिफोरावबो थायो जेनेबा एल पि स्कुल।
औ।
बेबायदिनो टाउनाव आरोहाय प्राइभेट स्कुल गोबां खुलिबाय दाना।
अ।
गामि स्कुलफोरावहाय जोङो दानिया खम सुबुंफोरखौनो एडमिसन होनाय नुयो औ। जेनेबा दानिया बयबो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोरों जाजानो लुबैयो ना लाय औ बिनि थाखायनो बयबो प्राइभेट इस्कुलावसो लांनाय नुयो।
औ।
आंनि साननाय बायदिबाथ' बेबायदि प्राइभेट स्कुला गोबां जायो बा आरो गथ'फोरखौ बेयाव लांबाय थायोबा जोंना सरकारि स्कुलफोरा खम जालांगोन माने गोमा लांगोन खोना ना नोंथां। बेबादिनो आरो औ सोलोंथाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां आरो जेनेबा
अ।
ओ फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जों जुदि बिजनेस मावनोबाबो बा बहाबा ओ कम्पानिफोराव मावनोबाबो खायसे खायसेफोरावहाय आरो बहाबा फरायसालिफोराव हाबनोब्लाबो मावथ' ब्लाबो ओ मोजां सोलोंथाइ लानानैसो हाबग्रोनांगो नालाय।
अ।
सुबुं ओंखारलांबाय थानायनि जाउनावहाय औ मोजांनिख्रुइ मोजांसिनखोसो लाखिनाय नुनो मोनदों जेनेबा गासिखौबो जायगा होआ नालाय जाय बेबायदिनो आरो बेबायदिनो पारसेनफोराबो हाइ लेभेलाव थागासिनो दङ'।
प्राइभेटफोरनाथ' दा हाइ लेभेलावनो थाङो जोंनि सरकारनिफोरखौ खम खमायनायनो आरो पारसेनटेनसफोरखौ ना
अ। बेबायदिनो नोंथांमोननि गामियाव एरियायावहाय फरायसालिफोरा माबायि जेनेबा प्राइभेट आरो सरकारि बे मोननि बबेयाव बांसिन
दाथ' ओम दाथ 'फ्रायभेट आवनो बांसिन फरायनाय नुदों सरकारियाव बारा नुलानो।
औ जेनेबा खम जालांबाय दा। बिदिनो जोंनि गामिफोरावबो सरकारिफोराव बारा गैलानो दाना प्राइभेटआवनो लांजोबो प्राइभेटआव बारा गोजान नङा नालाय।
अ।
औ ओमफ्राय दोनैहाय इयो बयबो आजिखालि गारि मथर दङ नालाय।
खाय।
औ थाब थाबनो दोनो थाब थाब दोनना फैयो। जब मावनायनि थाखाय दोनैनो हायाबाबो बिओरैनो बेटारिफोरारि लिंहरनानै जोनो नाय नुयो आरोना नोंथां
औ
औ गोबां सोलोंथाया जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि आरोना।
गामिफोराव आरो ओ दाना आरो प्राइभेटाव होबाबो जों बांसिनखौ टिउसन लानाय नुयो आरो ना नोंथां।
औ दानि दिनाव टिउसन लासिगोन प्राइभेट फरायनाया
औ उन्दै- उन्दै फरायसाफोराबो बेसन होनाय नुयो आरो ना गोबां- गोबां दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन लाखि जाथ्लासिगोन नामा नोंथां
दे होमबा गोजोनथों नोंथां। खोथाखौ बाथ्राफोरखौ मिथिनानै गोजोननाय थाबाय दे।
औ गोजोननाय थाबायथादोंबो दे मा होन
औ दे नोंथां गो